हेल' हेलौ औ गुड इभिनिं नोंथां
औ
आदसा आं नोंथांजों मोनसे प्रजेक्टनि सायाव रायज्लायनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामबाय जोंनि बर' हारिनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो थाखाय आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा फ्रि दङ नामा
औ औ औ दङ ओरैनो फ्रिनो
आदसा आदसा नोंथां जोङो जोंनि बिदिब्ला बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायनि सायाव आं आ प्रेजेकखौ स्टार्ट खालामसै नङा होनब्ला नोंथां
औ
दायो जोंङो दानाय लुनाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो बयबो मिथिखायो नंङा होनबा नोंथां माने जोंनि बर' हारियावहाय आ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दानाय लुनायजोंबो गावनि हारिखौ जोङो सिनायथि मिथि होबोनो हादों मोनसे समावहाय आ दा बेनिफ्राय जोङो गावनो गावनि आखाइजों दानानै गोबां समायना रमायना जि जोमफोरखौ दायो नङा होमब्ला जोङो दख'ना जेरै दख'ना आरो फास्रा जोमग्राफोरखौ दा गावनि आखाइजोंनो दानानै जोङो जायखौ जों दख'ना मुंफोर होयो जखौ जायखौ जों गामसा मुं होदों दा बेफोरखौ गाननानैनो जोङो माने बर' हारियाव सिनायथि मोनदों जे बर' हारि होननानै नङा होमब्ला नोंथां माने बर'आ गावनो आखाइजों दानानै आ गावनि हारिखौ माने हारिहा जोंनि हारिहा मोन मोनसे आलादा गाननाय जोमनाय दङ बेखौ जोङो सिनायथि होनो हादों दा बेनि बेलायावहाय जोंहा गोबां गोबां आ बेसेन गोसा गोसानिबो जोङो आ जि जोम दायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बेफोरनि बेलायाव जोङो उम सिगाङावहाय जोङो गोबां नुबोदोंमोन जे इन्दि थावख्रि लुनाय नोङा होमबा नोंथां
उम उम नंगौ
जोङो आ इन्दि जि दानानै जोङो गोबां रां खामायदोंमोन जायनि जिनि दामा जाय जिनि दामा दस हाजार दस हाजारसोनिफ्राय बिदिनो आ बिदिनो टुइन्टि थावजेनसिमहालागै बेबायदि जोङो बेसेन गोसा दामफ्रावबो जोङो गावनि आखाइजों दानानै बर' हारिया माने बेबायदि रां खामायबोनो हादों आरो दा बेनि बेलायावनो गोबां रोखोमनि जोङो दख'ना दाबोबाय माने दानानै गावनो गाननानै जोंङो हारियाव सिनायथि होबाय गावनि आखाइजोंनो जोंङो बर' हारिनि आइजो माहारिफ्रा जायखौ जोंङो आर'नाइ आर'नायइा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मुंदांखा नंङाब्ला नोंथां
औ नंगौ
दा बेनि बेलायाव जोंङो जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिया गावनि आखाइजोंनो जेरै सोंबाय फार्स्ट टाइम सोंनानैहा बेनि उनावहाय खुन्दुंफोरखौथ' सुखाङो बेखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ
बेनि उनाव सुखांखांनानै जोङो महर लायो सोंनायावहाय महर लानानै बेजों लोगोसे नो खनगोन जोंङो नो खननायजों जो लोगोसे जोङो न' नो खनखाङोब्ला जोङो आरो आगर आगरनि महर सुबावनो गोनां जायो जायखौ जोंङो दिंखिया आगर होननानै बुंङो माने दिंखिया आगरा सिगांनि समाव मुंदांखा मोन दै आर'नाइाव नंङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो गोबां खस्थ' खालामनानै गावनि आखाइजोंनो दानानै आर'नाइखौ जोंङो महर होबोबाय महर होबोनाय हारियाव माने सिनायथि होबोबाय दा दासो दासो दा बे गोदान मुगा जाबाय नालाय मेसिनफोरजों दायो नंङा होमबा नोंथां दा बेनि बेलायाव द आखजों जोंनि बर हिनजाव माहारिया गावनि आखाइजों दानाय बिनि गेजेराव जोंङो जोबोद फारागथिखौ नुनो मोनो
औ
जाय जियानोखि जोंङो दिनै खनसे लाखांनानै आं आर'नाइनि बेलायावनो बुंगोन नोंथां सिगांनि समावहाय जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिया गाव खस्थ' खालामनानै बेखौ जि सोंनायनिफ्राय बेखौ महर सुखांनायनिफ्राय नो खननायनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामनानै जोंङो बेखौ दान दानानै महर होखांनानै दानायनि उनाव जेब्लानिया हायो बे जिया ओरैबायदि माने ओरैबायदि दार्क ओरैबायदि मोजां जानानै थायोमोन नोंङो खनथाम खनब्रै हालागै लानानैबो खनसे सुनानै मोजां जाबनानै दोनोब्ला बेयो गोदान बायदिनो थाफियोमोन थाफिनोमोन नङा होमब्ला नों
औ औ नंगौ
दा जोंङो नुनो मोनबाय दा गोनोखोआरि गोदान मुगानि बेलायावहाय जों जोंङो मा नुनो मोनबाय नोंथां जेरै मिसिंजों दानाय मेसिंजों दानाय आर'नाइ बेखौ जोंङो खनसे लाखांनायनि उनाव जुदि जोंङो बेखौ सुयोब्ला बे जिया ओरैबायदि माबा मद माखाया बायजोबगोन आरोना बिनि जिनि महरा थालांङा नङा होमबा नोंथां दा ओ दा बेनि बेलायाव आङो आर'नाइनि बेलायाव आङो गासैबो खौ मोनथि जोबबाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि दानाय बर' हारिनि आइजो माहारिया दानाय दख'नानि सायाव आरो बै दा जिथुब्ला मिसिनजों दानाय दख'नाफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फारागथि नुदों नामा नोंथाङा आंनो एक्सप्लेइन खालामनो हागोन नामा नोंथां
माने नोंथां नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय जेनेबा दख'ना जेनेबा गाननाय जोमनाया जोंनि बर' हारिनि मोन से सिनायथि जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गानबोनानै गावनि हारिखौ सिनायथि होबोदों नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय जेनेबा आर'नाइ आर'नाइया जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि जायखौ माने आर'नाइखौ नुयोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेयो बर' हारिनि होननानै सिनायनो हायो दखन औ दखना जेनेबा जों नुनो मोनोमोन माने सिगां माने जोंहानि आबैखौ जों नुनो मोनोमोन माने जोंहानि आबैयाहाय थावख्रि लुयोमोन आरो ना माने ओइ इन्दि माबानि एम्फौ लाथानि फिथोबजोंहाय बेबायदिनो फिदिं फिदिंहाय खुन्दुं खुन्दुं लुनाय नुनो मोनदों माने बेबायदिनो इदि जरायनानैहाय बेबायदि थावख्रि लुदोंमोन आरो आबैया बे इन्दि इन्दि माबानि एम्फौ फिथोबनिफ्राय बेनिफ्राय माने आबैया बुंदों बेखौ माने मा मा खालामनो माने सोंदोंमोन जोङो माने मा खालामनो नागिरा आबै बेखौ होननानै ओमफ्राय आबैया होनदों गोदो जोङो बेबायदिनो खुन्दुं लुनानै जि दाबोदोंमोन बिदि होननानै फोरमायदों आरो माने बेनि जिया जोबोद मोजां जायो गाननोहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो बे बेबायदि जिखौनो जोङो दानानै गानबोदों बिदिनो जोङो दख'ना फास्रा दायोमोन गोदोनि समाव बिदि होननानै फोरमायदों आरो आबैहाय
माने ओ औ जों इदिनिफ्राय जा मोनथिनो मोनो जे गोदोनि दिननिफ्राय गोदोनि फ्रायनो जों बर'फ्राहाय थावख्रि लुनानै गावनो जेनेबा खुन्दुं लुनानैहाय जि दाबोदों होननानै जों मोनथिनानै मोनो
आरो दख'ना होननानै बुङोब्ला बेनिखायनो जा गाव गावनि नांगौ जानाय दख'ना जोमग्रा फास्राफोरखौ बर' आइजोफोरा गाव गावनो दानानै गानो माने गुबुननिफ्राय बिबायदि
औ
गेजेराव माबायदि फारागखौ नुनो मोनो होना
मोजां मोनो
थ' जेनेबा बर'आयजोफोरा बांसिन बांसिन थाय औ खुन्दुंफोरखौ